अबाव दं?
खोनायाखै आगै? न'आवनो दंहाय न'आवनो दङ।
ए आदायाबो?
औ।
ए र' खिथादो दा हरगोन होननानै हरनो थिनदोंमोन बेबो।
ए दा दसे उनाव हरदो औ। ओमफ्राय नोङो बुरैनि बुरैनिखौनो माबायो नामा नोङो?
आं आंना हरजालाना बुरिनासो हरजायो।
ए ओमफाय बुरिनायाव नों रायलायो?
आंबो रायलायो गावबो रायलायो।
आइया बिदि जागोन बे ओमफाय? गाव गाबागावनि माबाखौ ए। एखौनो नोंदाखौ आङो आंनिजोंबो आंनिखौ रायलायनो थिनोब्रा नोंदाखौ ओमफ्राय रायलायथारा ब्रा बे।
थोद इदि जायो नामा रायलाय बिलाय रेकर्डसो जागोन दा।
ओरै होनो ब्रा बे हिनजावफोरनि नामावहा खि हौवा रायलायजायो नामा ब्रा बिदि होनोब्रा इयो।
नङा बेनासो दावखोदोंआनो।
थाइ-थाइथाम जाबायानो इनिया आं‌ रायलायै रायलायै।
ए आंना दा आ माबा दंबावो मा होनो ब्रैजौ जि दाइन।
माबायाव दङ हा-हा-हाबनो लागा?
ओं हाबनो लागा हाबहांहां।
दे नोंसोरना आराम जाजोब बा आंहासो गैला एखदमबारे बै मोनसेया ओरैनो जानला मानला थांजोबबाय।
मानो इदि थांखो दे नोंना बेयो?
बेनोथ' आसरिट मोनबाय आं बे जानला मोनलायावनोलै रोङियाव बे लाथिख'आवनो आङो होलाबायदोंमोन ना।
उम।
बेयावनो दिगदार जादों।
आरो इलाय आंनिखुइ नोंदाना बांसिन जाबावबायसो।
जिदाइनसो जाबायदां आसोलना?
जानो दा बाजौ दं खोमा बेनावबो दा हाबनो।
दे आरामानो माइरं बस्थासे बायनो मोनबायना।
औ मोनबाय आयु बिजि थुनायावनो थुनायावनो सेस। बिजियानो दिनैबो लाहैनांगोनसोनो आं गोबाव जाथार बायना गोबाव जाथारबायना आङो माबानाया बेमार जानाया ओरैनो चक्लेट सिस होननाय बेमार। जादों जाहैदों सिङाव ओमफ्राय मा मा खामनो नायबाय थाबाय नायबाय थाबाय रावबो खिन्थानो रोङा सन'ग्राबाव खिन्थानो रोङा आमफ्राय नै दाखालि मास मोननै जाबाय रतन - थांनायावसो रतन दानानैसो खिथाहरबाय। ओइ चक्लेट सेस जादों होननानै। आमफाय दा ओ ओ।
बेबुजों ना एक्सट्रा?
बिबुजों नङा नोंजों। फ्रि खोथा रायलायजोबनोसै आङो मानो होननानै बै हिनजावफोरा बेखोनो। ओन्दै मोनाखै जायैदों आरो। मानो होननानै बुङोबा ओ बिदैयाव जादों जाहैदों।
मायाव।
दैयाव जादों बिदैयाव जादों बिदैयाव बिदैआवसो जादों आरो। आंना जेनेबा फिसाख'आ आंना जेबो जायाखै आरो आमफ्राय बिदैआवसो। जादों आरो जाय दाउदै बेयावसो माने। आगदाखैबो आगिखैबो आरो आमफाय आंनि आन्दासाव आं मोननाय मथे आगदा। फैजाय ना गिदिरसिन खोमा माने आन्दास मोनो आरो आमफाय। इदिनो। ओ मैया सानसे गारि गाखोनाय जाबाय फुङावनो गथ'फोरखौ जि थारिआव लांनांगौनि। रायलायहैबाय गथ'फोरा बेलासियावबो गेलेनो थाङो होननानै। बे फुङाव गथ'फोरखौ लोगो हमबाय आरो मोनसे। बावरागुरिनि मोनसे न'खरारि बे जेंनानि माबा फैलायबायब्रा।
ए बे बावरागुरिमोन ओ दुइ नाम्बारनि?
बै बावरागुरि माबा? ओ औ औ दै सोमजोना बाव।
एथिं एथिंलाय बोरै मावो नोंलाय इथिंमानि।
बिथिंजाय जों जों मावा जोंनि माबा नङा आरो जोंनि। माबा गोलैया एरिया गोलैया आमफाय थेवबाबो माने। खुरमाबो नङा माने। हजोंहाय माबायाव थांबाय नालाय अफिसाव थांबाय जोंनाव।
ओ। दिनथिबाय।
आं थांबाय नालाय खबर लानो थाखाय ओ मानथिफ्रा खबर लानो थिनहरबाय। दा ख। बर लानोबो दाखालिनो बे सासेया आंजों ओंखारग्रा खानाय खानो रोङि फाग्लिनाव फन हरबाय नो।
बेआवबो गाबोन फुङावनो हर होनदोंनो मोनानि जि रिं। बेव हरदोंमोननो आरो बेनो हरनो थिनबायनो आंनो फुङावबो खोन्था हरासै। दाखालिबो आमफाय खोन्थाहरासै दाना मोनायाव जि। मोनासि मोनासि बेलासियावसो जेब्ला ब्रै रिंगा जायो होमबासो आंनो। खोन्थाहरबाय। ब्रै रिंगायाव बेयाव थांनानै न' नागिरनायनि खोथा मालायनि न'खौ नोङो। सिनायखानायबो नोङा सिनायखानायबो गैखाया बुनानै हरजाबाय नो गिनांगौना। ओ ओ सिना जानाबो। गैया माबो गैया न' नागिरनानै थांनायनि खोथा आमफाय। मैया गथ'फोरजों इहाव लोगो हमहैखांनानै फैबाय फैनानै जिसे रिंगासोआव। फैनानै। माबार माबार संबाय जाबाय आमफाय आरो थांफिनबाय बेहाव। थांनानै बेहायनो अखा सिजाबोजोब्बाय मोनालायनाय। जाबाय बेयावनो।
उम
नालायबाय ओमफ्राय गारि गाखोनो माना होयो ओमफ्राय नै दा जेबो। खामानिबो गैया नोंदानि खामानियाबो जागोन ना जाया जाहां जाहांल' जानानै दं। जायोबाथाय मावनो हानाय नंलालै आङो ओंखारसैसो आंबो। निदाना।
औ।
बिलाइ बि मानसिफोर दा मोनला मोनलाबायनाया बेबायदि जागोन।
लेखा बिलाइ होआखै?
लेखा बिलाइखौथ' बिदि माबायाखै न'निनो मानसि माबानाय नालाय दा।
ए ननि मानसिया एसे होथेलाबो न'निबाबो एसे थाबायनायाव मोजां जानायनि।
खामानियाव मोजां जानायनि माने जासिदों हरदोंमोन। ओमफाय दाना बियो माबाया। खैना न'नि मानसिगोजा साबानि लांदोंनो ओमफ्राय। दा गाव होनदों आरो उम दा होनदों आरो गाव मो दा बेयाव माबा फैखांबा देनां नोंसोर आंनो अननानै मा होयो होनदों आरो ओमफ्राय जोंनावथ'। जेबो बुङाखै जेनेबा आंखौ परिस्थिथिखौ नुखानानैबो जेबो होनासै खोमा आरो न'खरनि माबाफोरखौ नुनानै। ओमफाय बै बेलेग नाव होन्दोंनो आरो। देनांहाय मोनबा नोंसोरो बलेर गंसे बायना हरनांगोनलै होनदों।
जायो बेफोरलाय मादों साब्रै साब्र लोगो नांनानै जानायालाय खामानिखौल' जाहोग्रोलाय।
ओं साबाजों इदि होन्दोंनो अम ओमफाय। आमा गावसोरनो। गावसोरनो नुनाय गावनो नुखानाय नालाय सिगांनिफ्रायनो ओमफ्राय। ओंखायनो जेबो होनाखै आरो ओमफ्राय होननाया होनदों आरो नोंदाखौ न'नि मानसि नालाय। एकदमबारे जौसेयाव जौसे होनदों आरो। जौसेयाव जौसे थार होननानै बुंदों आरो।
बेफोरनो बेखायनो माबायावसो थांनो नागिरदोंमोन आङो अरुणाचल पासिघाटआव नागिरदोंमोन आं माने आंखौ सासे। सिगांथ' आं लेपसकफि खालामजाखाखांबाय नालाय ओमफाय दा। बिनि बेनि थाखायनो एसे माबादों आरो सिगां लेफस कबि खालामजाखानाय हिसाबै दा। बेखौ अपेन अपारशन खालामनांगौबाबो आंहा माने माबा दं आरो मा होनो? रिक्स दं आरो आं बिरादनो ओमफ्राय। ओंखायनो ओमफाय नोङो बिदि न'आव। लोमजानाय बायदिसिना थायो बा।
औ।
गोसोआबो दुरबल जायोलै सयथिबो एसे एसेखोनो रागा जोंनो ओंखारो गोसोआ दुरबल। जायो आंनो आं दा मिथियो ओमफाय एसेबो जेबो बुं बुंजानो हाया ए जेबो बुंजानो हाया दे दुखु मोनो। मारोरै जाबावगोनथाय बेखायनो आं सान मोनबाय थायो आं नोंदानि सिगां होनबाय थायो आं। सल्लिस बोसोरखौनो जोनाय नंलादां आं।
मारै।
सल्लिस बोसोरखौनो जोरनाय नंला दांआं होनबाय थायो आं।
जखा जायो नामा बारा खस्थ'नो खामानि माव मावनाय। मादों जोरो।
उम माबा दैफोरखौ गंनाय खामानि मावनाङा होनो ओमफाय नोङो। मावाबाबो सोर मावगोन जि जोम सुनाङा होननानै बादा होयो ओमफ्राय सोर सुगोन। निजा सुनानै लायाबा।
उम।
नै नै।
ए आदा सनजिबआबो रायबाय थाखायोना आंखौ हे माबायानो।
दाबो खमथारमोन।
दा सा साइसआव नायबालाय एखदम मथा आरो ने मा ओंख्रै।
नोंखौ।
मा ओंख्रै।
आलासि दंफैयो बिनानाव। बिनानाव दंफैयो होनदों आलासि। दा बावैसो फैदों दा बावैसो फैदों।
ए।
माबा बयलार भाजा ना भाजा। दालि ओंख्रै।
ए आलासिफोरनाव बिहरनांगौहाय सम सम।
लाबोनायानो।
आलासिफोरनाव बिहरनांगौ।
र' देनां बिहरसै दा बिहरथ'आ।
उम बिहरनांगौहाय गोदानावनो बिहरखानांगौ गोजाम जाबाथाय लाबोआ गोजाम जाबाथाय। नोंनावसो उल्था बिफैगोन।
उम।
दानो गोदानावनो बिहरखानांगौ।
उम नोंसालाय मा ओंख्रै।
जोंहा आं माबासो मा होनो आलुजों हालदैजों लगायनानै एवनानै बा थोनदेदों ओमफ्राय नों दाया मैथाजों सयाबिन। मोनायाव मैथाजों सवाबिन मोनजायैनि रागाजोंदों ब्रा बे। ओंखाय संदों आंङो। ए संना होदों आं मोनायाव मैथाजों सयाबिन मोनजायैनि रागा। गोथाव मोनो खोमा मालाबा मालाबा ओमफाय। ओंखायनो संदों आं बेखौनो जा होननानै।
ओइ आं हलै मोजां मोनालै आरो मोनायाव गोखै जाबाथाय ओंखाम उखैनाय फुथारदों आंना। गोखै ओंख्रि जाबाथाय।
ओंखामखौनोथ' ओंखामखौथ' खम खमसो जाहोखायो आं दा गिनानैनो। आंनो दा माबायदि जानानै दं होननानै।
खम खमसो जाहोयो आं सानैबो खम खमसो जायो ओंखाम।
आदाना फन फैलाबो नामा माथो फन फैलासो होनदों।
फन माबा फनाबो फैला ओमफ्राय माबायाबो मा होनो गावनाबो थांला।
ए आं हरनायगोनर' दा बेनाव
गोथाव गोथाव जानांगौहाय संसार जानायाव बिदिनो माथो होनबावनो थांनानै थासान्दियाव जि खिनि दं बेजोंनो गोजोननाय थानानै जानांसिगोन।
उ
पासिकाटआव मानसिफोर हामलाबायनायाव थांसै आं र' बेयाव थांनानै जानाय नायबो थसै आङो मा जायो। मा खालामो? भगबाना इसोरा। आफाबंलावरिया मा खालामो?
म खालामनांगौ मोजां
उ द
औ
जायखौ मावो बेखौ मोजांखौनो मावो होननाय दंखायो ना ने?
ओजों ओमफ्राय ओजों दे माबा गैया देहाफोरा सख थानाय मोना नालाय ओमफफ्राय जोंह आरो बिसोरो खें खें खें खें बुं हरनाय जोंना जि खें खें बुंग्रा जाथारबाय।
जोंनाबो। आं दाख्लै जाहा गोलाव लिरनानै हरदों आं नसाला दा जोंनिया बांसिन बांसिन लाइमोनफोरजोंसो मावगासिनो दङ ओमफ्राय जोंखौ ओरैनो बेखारावसो आरोखि। दा बेखायनो आं दाख्लै जे गोलाव लिरनानै हरदों द' थारिकआव गथ'फोरखौ लांदों। हमनाय माबा हमनाय गासिखौ बुंहरजोबा ओमफ्राय जोंखौबो बुंहरफिनजोबो। बिसोरखौ बुंहरबाय जोंखौ बुंहरबाय मिलायलाया ओमफ्राय। नैबाव दा आङो जे गोलाव लिरनानै ओंखायनो एबाराव गवा आरो बिसोर टिम मिथिङाव आंजों। दे दा रायज्लायफिनसै दा राय्लायफिनोसै बाजै सम जाबाय।
औ दे दे दाना
ओ ओ